औ औ खोनादों।
अ दा जों होम्बा बर'फोरनि जेनेबा जानाय लोंनाय बेनि सायाव रायजलायनो हागोन नामा मा मा गोदोनिफ्राय बर'फोरा मा मा जानो मोजां मोनोमोन गोदोनि समाव ओमफ्राय दानि समाव मा मा जानो मोजां मोनो। गोदोनि बोराय बु बोराय बुरिफ्रा मानसिफोरा मा मा जायोमोन ओमफ्राय दानियाव मा मा जानाया सोलायबोखो बेखौ रायजलायनो हागोन ना?
औ औ रायज्लाय जागोन दे।
औ दा नों होनगोनसै नामा। नों खिन्थागोरनो हागोन नामा जेनेबा एबा मा गोदोनि समाव नोंसिनिया माबादि मोनदों नुबैनाय समाव आबै आबौमोननि समाव बोरै बोरै थायोमोन नखराव बोरै बोरै जमा जमा थायोमोन बेखौ
औ थानायनि ना जानाय लायनि होनदों
थानायनिबाबो जायो जानायनिबाबो जेनेबा थानाय जानाय
औ औ जागोन दे अ जोंनियाथ माने गोदोनि समाव बिदिनो न'खरफोराव माने बयबो ओ जेन आबै आबौ आदै मादै बिदिनो ज' ज' थालायलायनाय जायोमोन आरो। गोदो ओ दानियाथ' बिदि माने गोबांनि न'खरखौनो गोबां खम नुसै आरो बि
औ औ जमा जमा औ दा जुदा जुदा जाजोब्बाय ना गावबा गा हार हारसिङै जयेन्ट फेमिलि जेनेबा ज' ज' जालायनाय फेमिलि माबाफोर गैला न'खरखौ ज न'खर
दि गैला आर दानिया अ ओ जोंनियावबो आङो जेनेबा गो दोयो जों गैयि स समावहाय बिदिनो जमा थायोमोन होननानै खोनादों आरो जेनेबा आनैमोन ओमफाय आ आयंमोन बिदिनो जमा थायोमोन आरो ना थाय दायो माने जों आङो जेब्लानिफ्राय नुदों अब्लानिफ्राय माने जमा थानायखौनो नुखादियासै आरो ओ बिदिनो ओ आबै आब बौवा आलादा बा बिसोर बेलेगजों माने ओ फिसाला उन्दैफोरजों खायसेया बिदिनो बयबो माने आलदा आलदा नखर जाजोब्बाय बिदि नुदों आरो ओमफ्राय ओ जानाय लोंनायनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला जोंना बरफ्राथ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ दोरोङारि हिसाबै गोबां बिदिनो मैगंफोर जायोना जेरै अनला दाउ औ औ खोनादों ओ औ जोंना बरफ्रा जानाय लोंनायावथ गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां दोरोङारिमोन गंफोर जायो नालाय ओ बिदिनो अनला दाउ नारजि अमा औ ओं बिदिनो गोबां मैहुर खालामनानै बा नाहा मैहा बिदि थांनानै गोबां ओ जानायखौ नुयो आरो ओमफ्राय सिमबो जाखायो बिदिनो अब्लाबो माने बिदि मैहुर खालामनाय हुदाफ्रा एसे खम जाबाय आरो
औ दाना एसे खम जाबाय गोदोनिजों रुजुयोबा
औ ओमफाय दायो माने ओ बिदिनो जेनेबा गोदोनिफ्राय जेरै जानाय बिदि नारजि अनला बेफोरखौ माने दासिमबो जायो ओमफाय हाग्रानि मैगं थाइगं बेफोरखौबो माने दाबो जायो आरो जानायखौ नुयो आरो जोंनिया
औ औ
औ ओ नोंसिनिया माबायदि माबायदि एसे बुंदो दे।
जोंनिया थानाय होनोबा जोङो आं ओन्दैयावनो जोंनिया थारमाने जोंनाबो ज जायोमोन आरो गोदो आबै आबौमोन दंमोन ओमफाय दाहोना रुवाथिबो दंमोन नालाय जोंना जयेन्ट फेमिलिमोन जोंनिया बिबथै बिमायं मोनानो गासै आदजनसो दंमोन आरो गासिबो जमा जाजोब बयबो खामानि मावलायनानै जाजोबोमोन आरो आं उन्दै उन्दैआव एसे एसे गो सोआव दङ आरो बै समाव बै समाव जेनेबा दाहोनाबो रुवासिबो एसे ग्रोम ग्रोममोन ना बयबो संनानै जेनेबा बै समावथ माइ माबान थाखाय माबाबो गैयाना मा होनोमोनलाय मिसिनबोथ गैयामोन ना माइरं दिहुननो थाखाय माइ माइरं माबानिफ्राय माइनि फ्राय बेखौ बयबो ज जानानै दा रुवाथिफोर ज जानानै ओमफ्राय जेनेबा जोंनि बिमामोन ओमफ्राय आयंमोन मादैमोन बिसोर ज जानानै देनाय बेफोरखौ लोगो मोनबोदों आरो उवालावस देयो मोना गोदोथ औ मेसिनथ गैयामोन नालाय माइरं जाहोनो थाखाय माइखौ उवा उवालावसो ज' ज' देजोबोमोन सोरो ओमफ्राय बै समाव माबा आसु माइसो गायोमोन आरो बांसिनानो औ आसु माइ गायोमोन ओमफाय बिसोरो ज' ज' खामानि मावबोनायखौ नुजदों आरो आं ओमफ्राय आं देरनानैसो एसे देरनानै गावबागाव हारसिं हारसिङै जुदा जाजोबनाय जादों आरो
अ
औ थानायखौ होनोबा ओमफाय जुदि ऐ समाव जानायखौ होनोबा जेनेबा आबै आबौमोननिफ्राय जानायखौ होनोबा जोंनि बर' फोरनिया बांसिन बर'नि जेनेबा दोरोङारि जानाय जेनेबा सबाइ दाउ अनला दाउ बिदि सबाय साम' बिदियानो मेनमोन आरो बै समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दासिमबो बेनो जोंनि बर'नि मेनना जि अमा जेनेबा औ दा खिन्थु बोरै बोरै सङो बेखौ बांद्राय मोनथिला आरो आं ओमफाय जोंनि बिमा मोनासो बांसिन संनाय जायो नालाय दा न'आवबो औ नोङो मिनथियो नामा बिदि बोरै आरो बोरै सङो?
औ संनायफोरखौथ एसे एनै मिथियो बांद्राय माखौबा माखौबा मिथिया अब्लाबो माने जाखिनि रोङो आं बेखौनो बुंनोसै दि आरो ओ जोंनिया अनला ओंख्रिफोरखौ सङोब्ला माने गोदोनि आरो दानि संनायफोरखौ नायोब्ला गोबां आल दालदा माने सोलायबोनाय बिदि नुबाय आरो उम गोद औ गोदोनि समावथ जोंना बिदिनो उवाल बा दिंखिफ्राव देनानैसो संनाय जायोमोन ना ओमफ्राय दानियाथ माने ओ ग्रेन्डार मिसिन बेफोरावसो माने ओ बेफोरावसो माने माइरंफोरखौ औ बेखौ उननानै संनाय जायो आ जेनेबा गोदोनिखौ बुङोब्ला ओ गोदोहाय औ
जायोना जेनेबा अनला सबाय संनायाव औ खारैखौबो बोरै बानायनो मोनथिगौ नामा नोङो?
खारैखौथ आङो मिथियो बानायनायखौ। ओ जोंनि खारै खौथ माने थालिर दंफांनिफ्राय थालिर बिफांफोरनिफ्राय थालिर बिफांनि बिफां आरो रोदा रोदा जेनेबा मादा आरो बेखौ दाननानै बे दाननानै माने ओ मोजां औ फोराननानै सावो आरो सावनानै बिनिफ्राय सालिबाय सालिनानै ओमफ्राय ओहम बिनि हांगारखौ सालिनानै ओमफ्राय दै होनानै माबा हसिगोन आरो दै होनानै ओहो माने दै होनानै सिथुमनानै दोनो आरो जेनेबा गोबाव समसिम दोननो थाखाय ओ बिदिनो लाद्रु लाद्रु खामनानै दोनसिगोन ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो नांगौ समाव जेब्ला नांगौ जायो। अब्ला माने बेखौनो थरसेयाथ माने द जायो। अब्ला माने दानखाव खावनानै सि रुनानै माने बे गोदोनिया जोंना माने नारेंखलनि खथा
औ औ ना दाबो दासिमबो बाहायो खिन्थु मानसिफ्रा आंनि जोंनि गामियावथ दासिमबो नारेंखल कलथाखौबो बाहायो बां सिन।
औ बेयाव माने जिगाब होनानै औ। जिगाबफोर होनानै माबायो आरो औ जिगाब फोर होनानै सरनाय जायो आरो दै होनानै। ओमफ्राय खेबसेल सरबाथ माने गोसोम बिदि ओंखारो ओमफ्राय खेबनै खेब थाम बिदिनो सरबाय थायोब्ला माने गोज जों ओंखारसिगोन आरो उनाव एसे।
बेखौ होयोबा गेब्लेबाय मोना ओमफ्राय मोजांनो। रिमबाय बो जानो मोजां जाहैबायबो। नारजि नारजिफ्राव होबाबो
औ ओ गोदोनि समावथ जोंनिया नारजि ओंख्रि सङोब्ला माने हालदै होआ बिदि बुङोमोन आरो जेनेबा ओ हालदैजों खारैजों होयोब्लाथ रियेकसन जायो नालाय। गोजा कालार ओंखारो जिहेथु बेनिखायनो होआमोन आरो गोद ओ दानिया थ माने होनायखौ नुयो जेरै ओ अनला ओंख्रिफोर सङोब्ला ओं माने बेदरफोर औ बेयावथ माने होआ नाथाय बेदरफोर सङोबा बेदर
औ औ औ जेनेबा नारजिजों बेदरजों सङोबाथ बेदराव होनाय जायो एसे ए एनै एसे होखायो ओमफ्राय एवनानै लानायाव एसे होनाय जायो आरो औ
औ बिदिनो जेनेबा ओ माबाफोराबो अनला संनायफ्राबो गोदोनिया माने दैखौ फुदुंग्रोना लानानै ओमफ्राय अनलाखौ माने बिदिनो सायावसो गोदौनाय दैयाव फ्रि फ्रि सारनानै होयोमोन आरो अनखौ ओमफ्राय एरबाय थासिगोन जेनेबा जायिनि ओमफ्राय आथिखालावथ माने ओ माने दायरेक्ट बे ग्रेन्डार मेसिनाव जुदि माइरंखौ देयोब्ला दै होनानैनो देखायो ओमफ्राय डाइरेक्ट दैजोंनो गलाय खानाय जाबाय आरो
औ औ बे आ-आं खोनादों दे जै माबा खारै होबाथाय नोंङो एरबाय थानांगौ होन्दों नामा नङाबा खामदोयो ना मा होनदों?
औ माने सिङाव गोदोनानै औ सिङाव गोदोनानै सिथाबो आरो बियो ओंखायनो माने खामो सिथाबबाथ आरो खामबाय सिङाव गोदोबाथाय ओ बिनिखायनो एरबाय थानांगौ आरो औ
सबाइयाबो बिदिनो नामा सबाइ जेनेबा अन
सबाया औ सबायाबो माने माबानो नागिरो गोदोनो नागिरो सिङाव ओमफ्राय एसे एरहोलांबाय थानांगौ आरो बेखौबो।
अ ओमफ्राय नै आं बेखौबो मिथियाखै आरो जेनेबा मा होनोमोनलाय नारजि संनायावथ सोरबा सोरबा कुकाराव माबायोना मा होनोमोन कुकारावथ रुयो ओमफ्राय बे कुकाराव रुनाय समाव बे माबाखौ मा होनोमोनलाय खारदैखौ सिगाङावनो होफाखायो ना उनावहायसो रुखांनायनि उनावहायसो जेनेबा माबायाव सारायाव माबाफिनबा होयो?
ओ बेखौ माने आं नुनायावथ खारैखौ होग्रोनाय जाया माने रुइहोनो थाखाय बा खायसेखौ हो-होयोब्लाथाय माने आङो गोदौफावनाय बायदि
औ आंबो बेखौनो आंबो बेखौनो नुदों सोरबा सोरबा कुकाराव होफानायाव बिराद बुरजा गोदौ फावजोबनाय नुदों आं सोर खौबा सोरखौबा बिदिखायनो आं सो दा नोंनाव सो सोंदों आरो बोरै होमारो होननानै।
औ माने कुकाराव होफायोबा माने गोदौ फावजोबो बेनिखायनो खायसे माने बांसिनानो ओरैनो मा एसे रुइनायनि नि थाखायल' माने कुकाराव होग्रोनाय जायो ओमफ्राय ओ कुकाराव होखांबाथाय उनाव ओं दो सारायफ्राव माने संफिनखानाय जायो नालाय नङाब्ला सा-साग्लिनायनि सिगां माने खारैफोरखौ होग्रोसिगोन आरो ओम फाय एसे मोनहांबासो औ सान बे आरो।
औ जोंनियाव जोंनियाव सोरबा सोरबा रोङामोन नालाय सोरबा सोरबा बेदरबो होफानोसै साग्लिनोसै नालाय बेदराबो माबाजों माबाजुबफानोसै बिदि जायो आरो सोरबा सोरबा रोङामोन सिगाङाव सोरबा सोरबा। दा खिन्थु रोंजोब्बाय आरो। रोङै रोङैबा सोरबा सोरबा फार्स्टआव बिदि बिदिनो जायोना अनला ओंख्रियावबो संबाय जेनेबा अनलाखौबो दाना होफाबाय बेदरा दाना सानाय समाव सागो माबाबाय बिदिबो बिदि
ओं ओं माबायाबो बे आथिखालावथ' माने बे नार्जि ओंख्रिखौबो माने सोरबा सोरबा साराइ गुदुङाव एसे होग्रोनानै सिफ्लेनानैसो संसै आरो माने गेब्लेया नालाय मा
अ औ एसे ख्रां ख्रां जानोसै नालाय साराइ गुदुं माबाव होबा आरो ना? औ गोरा जानोसै बा गोरा जानोसै नालाय बेखौ सिफ्लेनो हाबाय जेनेबा आलुजोंबो जायोमोन नालाय बेखौ। नंगौना?
औ
औ दे होमबा दोनथ'नोसै दे।
औ औ जागोन दे।
ओं दे।